औ हेल'
ओ खोनादोंना नोंथां
अ आं खोनादो दे रायज्लाय जागोन।
ओ जोङो दिनै सावरायगोन- ओ जोंनि जिउनि थांखि- ओ जोंनि जिउ जोंनि जिउनि थांखिनि बागै नोंथाङा ओ ससे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जिउनि थांखिनि बागै आं मा सानो बेखौ बुङोब्लाथ बेनो गोबाङानो थायो जिउनि थांखि आरो खायफा बा बेफोरबायदि जिउनि थांखि लानानै सोरबा जाफुंहोनो हायो सोरबा जाफुंहोनो हाया आरो। एनिफ्राय जिउनि- थांखिफोरखौ गोबां समाव जों माने सायख'नो हाया आरो दाथ' गोबां लोगोफोरखौनो आङो नुनो मोनो आरोना बिथांमोना जेनेबा जेब्ला बै मोनसे समाव दंमोन आरो ना अब्ला बै समाव माबा मोनसे बेलेग जिउनि थांखिमोन बेनिफ्राय देरनानै ओ मोन जे गुबुन जिउनि थांखि माने बेलेग मोनसे बिखौसो जेनेबा गिबियाव बिथांमोना बुंदोंमोनब्ला आङो बिदि पुलिस जानो बिनि उनाव थांनानै बिथांमोना जेनेबा बेफोरबायदि माबा मोनसे बेलेग जानो- बेफोरबायदि माने खेबनै खेबथाम सोलायनाय खोनानो मोनो आरो। बेनिफ्राय औ जिउनि थांखिखौ माने ओ सायख'नो थाखाय जोंनो सम नांगौ जायो आरो बेफोरबायदि जोङो सोरखौबा नुनानै, नै सानसेयावनो बेफोरबायदिया जिउनि थांखिखौ जोङो साय ख'नानै लानो हाया होननानै सानो आरो बेखौ सम होनो गोनां जायो मा मोजां मोनो मोना बेफोरबायदि बेवहायनो गोबांखौनो आन्दायनायबो नुयो आरो आं। बेनिफ्राय नोंथाङा मा- सानो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन एसे
औ नोंथां जोंनि जिउनि थांखि बे जोंहा- ओ साफ्रोमबो मानसिया गावबा गाव जिउनि थांखि थायो। ओ बि थांखिफोरा सोरनियाबा जा ओम आरो सोरनियाबा जाफुङा बेबादिनो उन्दै समाव थांखि लानानै बेखौ जाफुंहोनाय- होनायानो जोंनि थांखि जानांगौ। ओ बिदिनो गावबा गाव जिउआव हास्थायनाय थांखि गैयाब्ला संसाराव लोरगि गैयि दिङ बादि हालाय हाफाय जानाङो ओ जिउनि देरहासारखौ मोनोब्ला मोन मोनसे- थि थांखि थानांगौ आरो-
उम
ओ जेरैहाय ओ आंनि जिउनि थांखिया जादों सासे आबाद मावग्रा। मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव आं मोजां मोनसे मुलुगसोलोंसालि कलेजाव फरायगोन बेखौ उथ्रिखांनायनि उनाव आं मोननाय गियान आरो रोंनाय गियानखौ लानानै बयखौबो फोरोंनो नाजागोन बिदि आरो। गोबां ओ जोंनि आब मावनाय आदब खायदाया आबै आबौमोननि समनिफ्रायबो सोरबोनाय ओरैबायदि ह आबाद मावनायखौ बयबो लुबैलिया दा जोंनि हादराव आबाद सिबिनाय गैलिया ओ बेखायनो जोंनो दिनै आबादनि आंखाल जाय आबादा जोंनो आदार होयो ओ रांखान्थिनि गाहाय फुंखायानो आबाद आबादानो बेनि सायाव नोंथांआ ससे फोरमायबावनो हागोनमा नोंथां?
औ ओम नंगौ मोजाङैनो खोथा दाथ जोङो आबादा गोनांखा खोनादोंना नोंथाङा?
औ‌ नोंथां‌ खोनादो
ओम आबादा गोनां आरो बेनिखौ जिउनि थांखि खालामनो हायोब्लाथ जोबोद मोजाङानो जोङो आगोलनि समनिफ्रायनो नुबोदों आबाद मावनाय आरो गामियाव थानायफोरहा बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ नुखायो माबायदि मावनो मावो मावा जोङो आबाद मावनानैनो सोलिबोनाय नखरफोर नालाय ओनिफ्राय आरो बेफोरबायदि आबादखौ जोङो मा समाव सोर माखौ माबे सम समाव मावो जायो जाया बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो इनिफ्रायथ आरो नंगौ जिउनि मोनसे थि थांखि लायोब्ला जाफुंसार होनो जों हायो माने मोनसे लामा मोनो आरो जोङो ओ‌ जाफुंसार होनो हायो आरो मोजां नि खोथा मोनसे थि थांखि थानाया जोंनि थाखाय गोनांथार जुदि थायाब्ला बिदिनो जों गोबां समाव आन्दायो आरो इनिफ्राय नोंथाङा बुंबाय नोंथांनि थांखिनि सोमोन्दै एसे आबाद मावनायखौ नोंथाङा सो सानो अब्ला नोंथाङा जेनेब बा‌ आबादाव माबायदि सोलायनाय लाबोनो हास्थायो दा जाबायदि नुबाय थादों बेनि सायाव एसे फोरमायजागोन
आबाद मावनायावना
औ आब आबाद मावनायाव आदब खायदा फोरखौ
ओ जोङो नुयो ओ ओ गोबां गामि एरियावनो माइ आबाद बांसिन मावो ओ खोथिया फुनाय बेयाव गायहैनो थाखाय बाजाराव गायनानै जोङो ओ उनाव उनाव जोङो बिदिनो माइ मोनो अ बे माइखौ जोङो ओ सोहोर टाउनाव बिदि फानहैयो हाथाय बाजारफ्राव गोबां फैसा मोननो हायो आरो।